हेलौ औ खोनादों।
औ औ। अब्ला आं नोंथांखौ दिनै कल हरनायनि ओ गाहाइ थांखियानो जाहैबाय आं नोंथांजों सोलोंथाइखौ लानानै आं सावरायनो सानदों बोरैहाय जों सोलोंथाइयाव दावगायोब्ला जोंनि जिउ राहा दानायाव ओ मोजां ओ फिथाइ मोनो बिनि सोमोन्दै आं नोंथांजों सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथांजों सावरायनो हागोन ना आं? औ, सोलोंथाइ होननानै बुङोबाथ' जोङो बयबो मिथिखागौ नङा होमबा नोंथां? सोलोंथाइयानो जोंनि सिनस्रि बायसा। जेरै न' गंसेया जेरै उखुम मुदा गैयाबा जेरै ओ सुंथानानै थानो हाया थिग बिदिनो मानसियाबो जिउआव थांना थानोब्ला सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो जेरावबो फेर फाथिनो हाया नङा होम्बा नों सोलोंथाइयानो जोंनि अराय गुदि ओ सोलोंथाइयानो जोंनि अरायनि थाखायनो। सोलोंथाइखौ लानानैनो जों फारफ्रोमबो बिथिङाव जोङो खामानि मावनो हायो सोलोंथाइ गैयाबा दिनै जोङो ओ मास माने जेबो राहा मोना आरो सोलोंथाइ गैयाबा औ सोलोंथाइयानो जोंनि गुदि बेखायनो जों साफ्रोमबो मानसिनो जोङो गोगगो सोलों थायनांगोन जिउ दानायावबो नङा होमबा नोंथां गावखौ सुंथानायजों लोगोसे बेफार फालांगि लोगोसे जिउआव गावखौ माने सासे मोजां ओ गुन गोनां मानसि देखायनो थाखायबो जों गियान नांगौ नङा होमबा नोंथां अब्ला नोंथांनि सायाव आं बेखौनो सोंनो सानबाय जे सोलोंथाइया जोंनि जिउआव बयनिबो थाखाय गोनां नोंथाङा बेखौ बुंफोरना होनो हागोन ना बोरैहाय गोनां आरो मानो थाखाय जोंनो सोलोंथ थायखौ नांगौ नोंथाङा एसे बुंफुरना होनो हागोनना आंनो औ
औ सोलोंथाइ होननानै बुङोब्लाथ' जोङो ओ सोलोंथाइ नङाब्लानो दानि आथिखाल मुगायाव जोंहा जेबोआनो गैया सोलोंथाइ नङाब्ला जों जेबो नाया नङा होमबा नोंथां जायखिजाया जों माबा मोनसे ओ खामानि मावनो गोनांब्ला जोंनो सोलोंथाइखौ नांखागौ जायखिजाया माबा मोनसे नोङो बिजनेस बा फालांगि मावनो थाखाय जोंनो सोलोंथाइया जोबोद गोनांथिथार बेनिखायनो जोङो सोलोंथाइ खौ उन्दै समनिफ्रायनो जोङो सोलोंनानै ओ लाखानांगौ आरो जोङो जाय समाव ओ उन्दै स समाव जोङो जेब्लानोखि जोङो सोलोंथायाव सोलोंथाइ लानो थाखाय जोङो फरायसालिफोराव थांनो गोनां जायो उन्दै समनिफ्रायनो जोङो जेब्ला सम सोलोंथाइखौ जोङो ओ सोलोंनो थाखाय हुदा खालामगोन अब्लानो जोंनि सोलोंथाइया सानफा एसा सानफा एफा जोंनि जिउआव मानो बारायलांबाय थागोन आरो औ खोनादों
औ
बिदिनो ओ जोंनो सोलोंथाइखौ जोबोर गोनांथिथार ओ मानो होनोब्ला सो नङाब्ला आथिखाल मुगायाव जेबो जाया ओ जोंनो जायखि जाया जोंनो मोनसे सोलोंथाइ लानो गोनांब्ला बा जोंनो माबा मोनसे रोंगौथिनि गोनांथि जायोब्ला जोङो गिबियावनो फरायसालियाव जों थांथारनांगोन फरायसालि नङाब्ला जोंहा बे सो फिथाइखौ जों मोननो हानाय नङा, नङा होमबा नोंथां
औ
जोङो फरायसालियाव थांनो थाखाय जोङो जेब्लानखि जोङो ओ बा बा द' इदि बोसोर जागोन ब्रै बा बेफोरबायदि बोसोर जानाय समाव जोङो गथ'खौ जोङो जेब्ला फरायसालियाव थिनहरनाय जायो गिबि थरायनिफ्राय जोङो लानानै देरजासिम जोङो ओ सोलोंथाइ लानो थाखाय जोङो फरायसा जोंनि गथ'फोरखौ जोङो सोलोंथाइ लानो फरायसालि बा स्कुलफोराव जोङो थिनहरो नङा होमबा नोंथां
औ
जों बिनि दारैनो जोङो गोदोर गोदोर सोलोंथाइफोरखौ जोङो लानो हायो बेनिफ्राय जोङो माखासे बे सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो माखासे ओ जोङो साख्रि बाख्रि बायदिसिना जों लानो हायो जेरैहाय जोङो डक्टर इन्जिनियार माबा मोनसे जायखिजाया साख्रि बेफोरबायदिखौ जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो लानो हायो आरो हमना लाबाय जोङो सासे पुलिस अफिसार जानो गोनांब्ला जोंनो सोलोंथाइनि गोनांथिथारनांगौ बा जोंनो जोंनि जि जोंनो पुलिस अफिसार फोर जानो थाखाय जोङो मा सोलोंथाइ लानांगौ जोङो बिनि सायाव जोङो एसे रोंगौथि थानांगोन जि जोंनि जिउनि जि मोनसे थांखि बे थांखिसिम सहैनो थाखाय जोङो जेब्लायबो ओ सोलोंथाइखौ लानानै जोङो जेब्लायबो आवगायलांनो नांगोन आरो बेफोरबायदिनो जोङो औ सासे बेफोरबायदिनो सासे ओ डक्टर डक्टर जानो थाखाय जोंनो माखासे रोंगौथिनि गोनांथि जायो माखासे जोङो सोलोंथाइ लानो गोनां जायो जोङो माखासे बिजाबफोरखौ फरायनो गोनां जायो बिनि थ्रुयैसो जोंनो बेनि गेजेरजोंसो जोंओसासे डक्टरखौ जानो हायो आरो नंआ होमबा नोंथां
औ नोंगौ।
आ जोङो सोलोंथाइखौ नायनो थाङोब्ला गोदोनि समनि सोलोंथाइ आरो दानि समनि सोलोंथाइ जोबोर आलादा आलादा जाहैबाय नङा होमबा। औ। गोदो समाव जोंहा सोलोंथायनि बेलायाव एसे ओ उनजानानै दंमोन नाथाय दा आथिखालाव आथिखालनि मुगायाव बेफोरबायदि नंला आथिखालनि मुगाया बादायलायनाय मुगा। सोलोंथाय नङाब्ला जों जेरावबो थांनो हाया। जों जेरावबो जायगा दावबायनो हाया नङाहोनबा नोंथां। बेनिखायनो जोङो सोलोंथाइखौ जोबोर गोनांथि थार आ जेब्लानोखि जोङो माबेबा मोनसे दाबसे जायगायाव जोङो बा गुबुन जायगायाव जोङ दावबायहैनो गोनां आ जायोब्ला जोङो फरायनो हानाय जानांगोन ओ फरायखांनो रोंनाय जानांगौ बा जोङो माबे जायगाथिं माबे ओ जोङो जुदि माबा मोनसे जायगायाव थांनो गोनांब्ला माबे लामाजों थांनांगोन जोङो बेनि ओ लामानि जोङो जि जोंहा ओ साइन बर्ड लिरनाय थायो जोङो बै साइन बर्डफोरखौ जोङो साइन बर्डफोरखौ जोङो फरायनानै जोङो रायखांनो रोंनांगोन। नोंथां। जोङो जा थांखियाव थांगोन बेफोरबायदिनो जोङो जेब्लायबो जोङो साइन बर्डफोरखौ नायै नायै जोङो हान्थिनांगोन आरो थिग बेफोरबायदिनो जोङो
ओं नोंथां बुंनायाबो सैथोयानो जों सोलोंथायखौ मोनब्लासो जोङो गोग्गो सोलोंथाइखौ लानो हाब्लासो जों जिउआव आ लामा हान्थिनो हायो। दिनैनि दिनाव नङो होमबा दिनैनङाबा नोङो सोलोंथाय गोयाबा नोङो दिनैनि दिनाव थगायजागोन सोरजोंबा नङाहोमबा नोंथां। बेखायनो साख्रि बाख्रिनि थाखायल' सोलोंथाइखौ जोंनो नाङा नों जिउआव मानसि हिसाबै थांना थानो थाखायबो जोंनो ओ गियाननिबो गोनांथि जायो आरो सोलोंथाइखौबो जोंनो नांगौ जायो। जेरै नोंथाङा बुंलांबाय नार्सारिनिफ्राय जेरै जोङो बि ओ गिबि बो बिथोरनिफ्राय जेरै फरायनानै जोङो दिनैसिम जौ गोजौ थाखोसिम जेरै नङा होमबा इउनिभारसिट जेरै लेभेलसिम फरायलांनांगौबा नोङो जोोबोर खस्थ' खालामनांगोन जिउआव नङा होमबा। दिनैनि बे कम्पिटिसन जुगाव बादायलायनाय जुगाव नोङो जेरै खम फारसेनजे नोङो दिनै गुबमोजां इउनिबार चिटिफ्राव अबा मगां खलेसफोराव रावबो एडमिसन लानोमोना। नङा होमबा दिनै सोलोंथायनि हारा जौगानाय लोगो लोगो गोबां फार्सेण्टेस लाग्रा फरायसा फरायसुलिफोरा दिनै ओंखारबाय बेखायनो जोंबो बे खमफटिसन जुगाव जोङो मोजां फार्सेन लानानै मोजां फरायब्लासो जोङो गावखौ जोङो मोजां ओ लुबैनाय बायसा कलेज इउनिभारसिटिफोराव फरायनो हागोन आरो बेजों लोगो आ गाव गावनि ओ जिउआव नोंथाङा साख्रि मावनो बा गाव माबा मोन से जानो लुुबैदोंबा अफिसार जानोलुबैदोंबा नो ग्रेजुसेल लेभेलनिफ्रायनो नोङो ओ एपि एसि उपिसि इख्जामखौ लिरनानै नों दिनै आइ एस आइ पिस जानो हागोन नङाब्ला जेरै एपिसि लिरोब्ला नोङो एपि एस एसि ए जानानै नोंथांङा दिनै आसामनि ओ सासे मावखवारि जानो हागोन आरो मोजां सासे अपिसार जानोबा जों सोलोंथाय नांगोन गासौनिबो खेथ्रआव नाथाय सोलोंथाया जेनेबा अखल जोङो साख्रि बाख्रिनि थाखायल नङा नोङो गाव खामानि मावना जानो थाखायबो सोलोंथाया थाखाय दरखार मानोना जिबनाव नोंहा गोबां मिथिनांगौ जों सोलोंनांगौ माने बुंस हायै जों सोलोंनांगोन प्रिथिबियाव नंङा होनबा। बेखायनो जोंङो गोबां खोथाखौ जोंङो मिथिलांजोबनो हायाबाबो जिउआवथ नोंङो माबा। सोलोंनानै गावदि बे मुलुगाव जोनोम जादों नोंदि माबा मोनसे नेरसोनथ गालांनांगोन ननङा होनबा जेरै नों गावखौबो बाउसोमनायनि गेजेरजों। गावखौ सुंथानायनि गेजेरजों नोंङो सोलोंथाइखौबो लालांनो हायोब्ला जोबोर मोजां आरो। आरो आं नोंथांनियाव मोनसे खोथाखौ सोंनो सानबाय नोंथांङा सोलोंथाइखौ जेनेबा गोदोनि समावथ‌ जों आइजोफोरखौ बा हिनजावसाफोरखौ जों फरायसालिफोराव हगार। हरामोन आथिखालावथ जोंङो बेफोरखौ जेबो हौवा हिनजाव जेबो नायला अब्ला। नोंथांङा सोलोंथाइखौ लानायाव हिनजाव हौवा बिनि माबाफोर फाराग आन्दोआव थानाय नुबाय बायो नामा नोंथांङा एसे फोरमायनो हागोन ना।
ओ आथिखाल मुगायावथ जोंङो। हौवा हिनजाव बा बेफोरबायदि जेबो फारागथि ओ गैया होननानै आं सानो। मानो होनोब्ला? जोंङो सोलोंथाइ लानायाव औ हौवा हिन्जावनि जेबो-जेबो फारागथि थाया जोंङो गा साफ्रोमबो सुबुंङानो जोंङो बे सोलोंथाइखौ जोंङो लानो हायो। गोदो समाव ओ हिन्जाव माहारि बा आइजो माहारिफोरखौ सोलोंथाइ ओ लानाया एसे सोलोंथाइ लानो होनाया एसे खम नुयोमोन, ओ मानो होनोब्ला? ओ सासे आइजो मानसिया बा सासे हिन्जाव मानसिया ओ हाबा जानानै गुबुनाव हाबा जाहैगोन बेफोरबायदि हिसाबै सोलोंथाइखौ एसे खम होनायखौ नुनो मोनोमोन आरो। नाथाय बियो जोंनि थाख थाखाय गोरोन्थिमोन नाथाय दा बेफोरबायदि नंलाए साफ्रोमबो सेंग्रा सिख्ला बा लाइमोनफोरा आथिखाल मुगायाव ओ बेफोरबायदि हौवा हिन्जाव बिदि जेबो फारागथि गैयालासिनो साफ्रोमबो ओ जोंङो सोलोंथाइखौ लानो हायो आरो, ओ मानो होनोब्ला? जोंङो ओ जोंनो जेनेबा जोंनो सोलोंथाइखौ नांथारगौ जायखिजाया जों माबा मोनसे रोंनो थाखाय। नोंगौ जोंङो सोलोंथाइ लानायाव। जोंहा बेवहाय खाना खुजा बेंग्रा। जेबो गैया साफ्रोमबो सुबुंङानो ओ बुहुमाव जेसेबां सुबुं दंङ साफ्रोमबो सुबुंङानो सोलोंथाइखौ जोंङो लानो हा थायो आरो, नंङा होनबा नोंथां?
औ
औ बेनिखायनो जोंङो सोलोंथाइखौ सोलों फिथाइखौ जोंङो साफ्रोमबो सुबुंङानो लानांगौ। सोलोंथाइ गैयाब्ला आथिखाल मुगायाव जेबोआनो गैया ओ सोलोंथाइ गैया बेदिब्ला जोंङो बुहुमाव बे बुहुमाव थांनानै थानायनिसाय थायैयाव सा साबसिन बेफोरबायदि आरो आथिखाल मुगायाव नङा होमबा नोंथां औ औ बेनिखायनो जोङो सोलोंथाइखौ साफ्रोमबो सुबुङानो लानो नांगौ आरो। जाहाथे जेबो हौवा हिन्जाव बेफोरबायदि फारागथि खालामालासिनो। जोङो। गासैबो समानै जोङो सोलोंथाइखौ लानांगोन आरो नङा होमबा नों।
औ औ अब्ला आं नोंथांनिफ्राय। बे मोजां खोथाखौ खोनानो मोना गोजोननाय मोनबाय अब्ला नोंथां जोंहा समाबो बारबाय जोंनि सावरायनांगौखौ बेख उनावनो फोजोबथ'नोसै नामा नोंथां गोजोननाय थाबाय